नोंथां औ औ खोनादों मोजाङैनो खोनादों होमबा जों दिनै थोंजोङैनो सावरायखानाय दे बेल जोंनि बरनि मा मामोन बरनि आबाद आबादनि सायाव सावरायनोसै। ओ होनबा जागा नायनोसै नोंथाङा आबाद होननानै बुङोब्ला थ आबादा जोंनि एंगारनो हायै मोनसे आरिमु बायसा बर हारिया आबाद मावनानै जायो जोङो जेनेबा माइ आबादखौ मै रोखोम बर थानाय जायगायाव जों माइ आबादखौ मावो माने स्निजि जौखोन्दो पारसेनानो बर हारिया आबाद मावनानै जायो बिनिनो बायदि बिथिंखो सोरबा बिजनेस मावगोन सोरबा साख्रि मावगोन माने सेभिं इ सेभेनन्टि फाइभानो आबाद गारि आरो जोंनि बय बर' बि यार हालामाव उम बिदिनो जोंबा जों माइखौ गावनि फुरा जानाय आदार हिसाबै जोंङो फुरा बे आबादखौ जोंनि खायद' हिसाबै बाहायनायखाय बे आबादा जोंनि गाहाय आरो जों बेखौ गारनानै माला फबो थानो हाया आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
जानाय आदार जेनबा जोंहा मा दा दैज्लां बोथोर सफैबाय जोंहा माइ आबाद माइ गाइयो जेनै माइ गायो जेनबा आसु, आसुखौथ' जों दानि जोमाव मोननो थां थांला बारा। जों दायो ओ मा होननानै बुङो बाहादुर, रनजित जोसा, माइब्रा बिदिनो ब्लेक राइस होननानै बुङो जायखौ जोङो गोस सोम माइ जो गोसोम जोसाबो गो माइब्राबो बिदिनो जोङो आबादखौ मावो आरो दा बेखोना आबादखौनो जों मावनाय नुयो दसथासो माइनि नामा दायो सोलियो आरो बाखिफोराथ' जोंनिया सो-सो गोमालांबाय माने बाखिफोरा आबादा जायिनि थाखाय खायसे खायसे जे माइ आबादखौ मावनाय जाया आरो। जोंनियाव बैयाव माइ आबादखौ जेनबा मोननै आदाबखौ मोननै बोथोराव मावनाय जायो मेस सेङावबो मावो आरो माबा दैज्लांयावबो बेखौ मावो आरो। आरो बे दैज्लाङाव मावो होनना होनबा जोंनियाव सेभेन्टि पा हानद्रेद पारसेनो दैज्लाङाव मावो। नाथाय ओ गोजां बो थोराव फाइभ पार्सेन्ट टेन पारसेन्टना माने मावो आरो। बेफोरो नांगौ रोखमनि दै मोनैनि नि थाखाय जेनेबा जों मावनो गोसोबाबो हाया मानोना जोंनि टेकन'लजि फोराबो जौगायाखै जोंनि मोनफ्रोमबो ओ दुब्लि फोथारावनो जेनेबा सिलु फबनाय गैया जेनेबा। नांगौ बानो दै दिहुननो हानाय बे सुजुग सुबिदाया गैया बेनि थाखाय जोङो आबादखौ दैज्लां बो थोराव बांसिन मावनाय जायो आरो गुरु आरो जोङो बिदि बुंनो थाङोब्ला जोङो। ओ दायो आथि आथिखालाव जोङो गोबां मानसियानो जेनेबा दा दायो मोनफैबायना मेसें बोथोरावबो गम गम खेथिखौ खम खा ओम ओइ मा गायखो जुखाम। बेखौ जों जोंनि हालामाव माव सोयो आरो दा आथिखालाव जुखाम आबादा बेजों लोगोसे खुसेर बैग्रि। बिदिनो आ माने मा होनना बुंगोन जोङो बेसर फैयो जोङो। माने जोंनि बे समायना आ आसामाव माने जोंनि बे बि-टि-आर हालामा बिराद माने बेसेन गोसा आरो जोंनि बे हाया जोबोर सना बायसा आरो जोंनि बे जि गायो बेनो जायो आरो जों मानसिफोरा अलसिया लेहानि थाखायसो जों दिनै बर'फोरा एसे गोरिब जानानै दं आरो रांखान्थि बेलायाव दिनै जों मानसि सिफोरा सय माहाल आबादाव हाबो सय माहा दुब्लि फोथारखौनो गारनानै जायनि थाखाय जोंनि रांखान्थि हालोदा गाहायाव जालांदो आरो। बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन उनाव जेराव बोरैहाय जोङो आबादखौ मोजां मावोब्ला जोङो गोबां बेनिफिट जागोन आरो गोबां मुलाम्फा जागोन जोंनि बर' हारिया।
औ औ औ औ औ थारैनो हागोन आं नोंथां बुंनो दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि थिग बेबादिनो बर'फोरनि आबादारि हारिमुवा रांखान्थियारि बिथिंजों एंगारलायनो हायै सोमोन्दै दङो। नङा होमबा नोंथां सोमोन्दो दङ ओम ओम। आबाद खौनो माने बर'फोरा गावबा गावनि जिउखौ सालायलांनायनि गुबै राहा होननानै सानना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ।
औ औ। बेखायनो बर'फोरा आबाद मावनाय समाव बायदि खान्थि खालामनाय जायो। नङा होमबा नोंथां जेरैहाय आबाद मावनाय समाव जोङो जेरै गिबियाव हादान सिफायनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ आरो बेनि उनाव जों हालएवजेननाय एबा हाल जुरि जेननाय होनो, नोंथां खोनादोंना?
नंगौ नोंथां।
हाल जुरिजेननाय आरो बेनि उनाव दङ गसा लानाय नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव दङ नांगोल जांख्रा बेनि उनाव बाख्रि गायखननाय। माइ नाहैनाय माइनाव लायनाय बायदि बायदि आरो ओंखाम गोरलै जानाय
औ नंगौ नोंथां।
ख्रि लिरख'नाय आरो बाख्रि दांनाय बायदि बायदि।
नंगौ नोंथां औ। औ।
दे बेनि सायावनो आं दा हादान सिफायनायनि सायाव एसे गुसुङै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो लाबाय। दा हादान सिफायनायखौ आबाद मावनोब्ला हा नांगौ जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ।
औ बेनिखायनो बर'फोरा गोदो गोदाय ज' ज' हादान सिफाय हैयोमोन नङा होमबा?
औ।
बे हादान सिफायनो थाखाय थांनाय समाव एबा हादान सिफायनाय समाव बिसोरो ज' ज'यै हादान सि फैयोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दिनैनि दिनावबो खायसे खायसे दाब दाब
औ नंगौ।
ओ थिग बेबादिनो जों बर' हारिखौ बेबादिनो आबाद मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना? औ औ। आरो बेनि उनाव दङ हाल एवजेननाय आरो हाल जुरि जेननायनि बागै आं एसे सुंद'यै सावरायनायनि नोंथांनि सेराव हालेव एबा हाल जुरिजेननाया बर'फोरनि मोनसे आबादारिफोरनि सरासनस्रायै हाल जुरिजेननाय एबा बाराय हर अदेबानि मंगलबार आरो सनिबारखा खालि। जागायजेननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ। नंगौ नोंथां बुंनायाबो।
बेबादिनो बे हाल जुरिजेन्नाया जों मोसौ एबा आगोलथ' जों मोसौजों हेवोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा आथिखाल आरो जे मेसिनारि, दोरोङारि मुगा जाहैबाय नालाय ट्रेक्टर बायदि बायदि। इ मेसिन जों हालेवनायखौ नुबोनो मोनो नङा होमबा? खोनादोंना औ औ थिग बेबायदिनो आ आगोल आरो आथिखालनि गेजेराव जों गोबां फारागथि नुनो मोनो नङा होनोमबा? खोनादोंना औ जेरैहाय आगोल जोङो जिबियारि हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावनाय जायोमोन आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन नङा होमबा?
नंगौ नोंथांनि बुंनायखौ आं गनायथि होयो।
औ औ दा आथिखाल जों नुनो मोनो गोबां रासयनिक केमिकेल गोनां हासार बाहायनायखौ जों आबाद फोथाराव बाहायनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नों खोनादोंना औ औ। थिग बेबादिनो जों जेरै रासयनिक हास हासारनि सोमोन्दै बुंनो लादों एसे
औ औ औ औ जागोन आं बे बे समावं मोनसे खोथा बुंनो सानबाय नोंथां जेनेबा नोंथाङादि बुंलांबाय रासायनिक हासार होननाया बे जोंनि खम बिबांनि होनांगौ बे हासारखौ जेनेबा नांगौ रोखोम दा आथिखालाव जोंनि आबाद खम जानायनि जाहोनाबो बेनो माने गोदो जोङो माइ माने मोसौ मोसौनि गोबोरखि बोरमा गो गोब्रानि गोबोरखि फोरखौ होनानै जोङो दिनै आबादखौ मावोमोन नाथाय आथिखालाव जों मोसौ मोसायाबो खम जालांबाय। माबा मोसौ फिनाया फिस फिनायाबो खम जालांबाय बोरमा फिसिनायाबो खम जालांबाय जायनि थाखाय जोङो अर्गेनिक हासार खौ मोनला। बेखायनो दिनै जोङो एसे एनै जेरावबो जों केमिकेल बुस्थुखौ बाहायनो गोनां जानानै फैबाय।
औ औ नंगौ थारैनो।
जोंनि बर' फोरा फुरा जेबो हासार बासार होआलाखनो जोंनि आइ आफामोना दिनै आबाद मावबोबाय जोंखौ फेदेरबोबाय थेवबो दिनै बिसोरो केमिकेल बाहाय फेरामोन आरो। दासो जोङो नुनो मोनबाय केमिकेल बाहायाबानो हासार बाहायाबानो आबादा जानायखौ जों नुनो मोनला। आरो जोंनि साइतथिं मोनसे खोथा नों ओ जोंनि आथिखालाव जोंनिस साइदाव माने गोबां आबाद मावनाया माइ गायग्रा रुवानि खोथिया फुग्रा रुवानिफोरखौनो जों मोननो थांलिया।
औ औ।
थाखाय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव गोबाङानो आसरि फोखायो। माइखौ हाखो जोङो गुलि गुलि खालामखांनायनि उनाव‌ जोङो आसरि फोखायो बे आस आसरि फोनायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना मि थिला आं मोनथिथ'ला। बे आसरि फोनाय फैयोबाला नोङो माइ माइखौ नोङो फुलाबो गायलाबो माने फोनानै होखाबाय आरो बेयाव ओमफ्राय बेनो देरनानै बेनो माइ ओंखारबोबाय औ माने गायनाय फुनाय आंखालनि थाखाय फ्राय मानसि निया गासिबो जोंनि खाथि जे असुंसे सेराव जोङो गोदोर गोदोर बागान दोङो। जायनि थाखाय जोंनि बेयाव बेसेनखो जेनेबा हाजिरा बेथनखौ मन मासुलखौ बारा होनायनि थाखाय बेयाव खामानि मावनो थाङो। माइ गायबाथ' जोङो जेनेबा एकस थाखायावनो गायनांगोन जेनेबा हाफ बेलायाव। जोंनि ओनसोलाव बेखौ जेनबा नोङो थाङोबोला नोङो टिनस सारिस फाससबो खामायनो हागोन नों बिलाइ जेसांनो खानो हायो बिनि थाखाय जों गायग्रा मानसिखौनो ना बिरनो मोनला बिनि थाखाय आरो जोङो आसारिखोनो दाइरेक्ट फोनाय जायो आरो जोंनिया। ओनसोलाव आरो नोंथांमोनजिं जे दायो बिनि बेफोरिज सोमोन्दै माबाफोर उसुबिदा जानानै दों नामा गायनाय फुनायफोराव नोंथाङा सुंदयो फोरमायथिनो हागोन नामा।
औ गायनाय फुनायनि सोमोन्दैथ' जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंसिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा जेंना जेंसि होनना बुङोब्ला दा गोबां जों जोंनाव दा गोबां अखा हायैनि जाहोनाव अखा हायैनि जाहोनाव जोंनि जायगायाव जों सम-सम बोसोर खायफा-खायफा बोसोराव जों आबाद फोथार मावनो हायैखौ जों जोंनि हालामाव नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव जोंनि आबाद फोथाराव बायदिसिना मेसिनजों जेरै सेलर मेचिन दै जगायनाय बिब्दिखौ जों मोनाखै जोंनि हालामाव थिग बेनि थाखायनो जोङो औ आबाद फोथार एबा आबाद मावनायाव एसे उसुबिदा जानानै फैयो जायनि इ नांगौ बोथोराव‌ जों अखाखौ मोननो थाङा नङा होमबा नों थां औ खरां बोथोर जायोब्ला जों बे खरां बोथोर जानायनि जाहोनाव अखा गैयैनि ज जाहोनाव जों आबादखौ नांगौ समाव जों मावनो हाया जायो। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो आरो, आरो नोंथांखौ आं औ औ
थारैनो नोंथांनि बुंनायखौ आं अम गनायो। नोंग गौ नोंथां बुंनाय मथे जोंनि गासैबो आबादारियानो बोथोरजोंसो सोमोन्दो थायो बोथ माने बोथोरजोंसो लोब्बा दो आरो जेनबा बोथोरा जेनेबा मोजां नांगौ रोखोमनि अख खा हायोब्लासो जों मोजां फसल खौ मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां? जोंनि अब्ला जों दिनैनि बे बे मोजां ओ जोंनि बे रावलायनायाथ पिगाव जेनेबा जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां उनाव सम आरो सुजुग सुबिदाखौ मोनोबोला लोगो मोनलायफिनगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां जों रायलायनो मोननानै गोजोनथों।